औ लोगो मा खालामदों हेल'
ओरैनो दं लोगो नोंलाय
ए आङो नै बेलासिनि
खोनायाखै नामा
हेलौ
औ खोनायाखै नामा
ओ दासो खोनादों नै नेटनो एसे प्रब्लेममोनदां मा होनदोंमोन लोगो खोनायाखै आं
मा खालामगासिनो होनदां नोंखौबो
हेल' ए नै ओरैनोसो दङ। बेलासिनि बार जानो एसे लामायाव थाबायग्लांदोंमोन आं लोगो ओम ओमफाय खबर सबर माबोरै दं लोगो
बिदिनो दङ लोगो मोजाङैनो नोंनालाय
ए बिदिनोसै गेजेरावनो मोजां द्रायबो नङा गाज्रि द्रायबो नङा
ए
ओमफाय जाखांबाय
औ
ए माथो ओंख्रिमोन लोगो?
ओंख्रिया जोंना माबासोमोन ओ सबाय ओमफफ्राय दाउसोमोन
आयै गोथावथार माथो।
नोंसानालाय लोगो
जोंहाथ' गैयानो बिदिनो दालि ओमफ्राय बोरमा बेदरसोमोन ।
ए।
उम ओमफाय आं नोंजों माखासे बाथ्रासो रायलायनो होननानै हरनाय जादों लोगो। नोङो आंनो माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन लोगो दे रायलायबानो जाबाय।
लाय बै बर'नि गोथावसिन ओंख्रि होनबाथ' नों मिथिखायोना?
औ। जोंनि बर'नि गोथावसिन ओंख्रि अनला दाउ मेवा सबाइ दाउ
अब्ला बे अनला अनला मेवा दाउखौ माबायदि सङो नोंनि आदबजों माबायदि सङो बेखौ एसे एसे फोरमायनो हागोनना लोगो?
हागोन दे लोगो।
अ दे होमबा फोरमायदो।
अनलाखौ अनलाखौथ' जोङो सिगांनो मा होनो माइरंखौ सोमनानै लानानै उनाव रुइबाथाय देनाय जायो आरोना । उवालाव देनानै उनाव माबा गुन्द्रा खालामनानै लाखानाय जायो आरोना उनाव ओमफ्राय दाउ बेदरखौ उनाव एवदो मोजाङै एवनानै ला नानै मेवाखौबो एवनोबा एवफादो मेवाखौबो खारै होनानै बिदिनो दसे एवनानै एसे मोनोनां फोमोनां माबानानै लानानै उनाव दै होनानै मोजाङै गोदौहोदो आरो ना ओमफाय गोदौहोखांनानै एसे ग्लब ग्लब गोदौबाथाय बिदिनो अनखौ हरदो अनखौ हरनानै दसे सम बिदिनो एरबाय थादो एराबाथ' लाथा खानो नागिरो ना अना ओमफाय एरबाय थादो एरबाय थादो उनाव एरनानै जेब्ला ओंख्रिया लाथा लाथा जायो अब्ला बा
औ।
ओ दुन्दियाफोर गंगार दुन्दियाफोर होनो गोसो जायोबा न'आव दंखायोबा ।
औ औ गंगार दुन्दिया फोरबो होजायोना लोगो?
औ होजायो लोगो। गंगार दुन्दियानि मोदोमनाया बिराद ओंख्रिफोर खौ गोथावसिन खालामो ना।
बिदिब्लाथ' नोंनि संनायखौ बिराद खोनानानै बिराद संनाय आदबखौ खोनानानै बिराद जानोसो लुबैबाय आं लोगो औ। ओमफाय बिनिफ्रायलाय सबायजों साम'खौ संनो रोंगोन ना जोंहा लोगो?
नोंगौ लोगो लोगो।
नोंनि नोंनि संनाय आदबखौ एसे आंनो फोरमायना होदो दे नङाबा गोजोनगोन आं बिराद। नो
सुबायजों साम'खौ
औ।
सबायजों साम'आ मा होनो साम'खौ जोङो बिदिनो दैनिफ्राय खननानै लाबोनानै हरसे सोमनानै दोनफैयो आरोना जाहाथे बे साम'नि मैलाफोर थायो आरो साम'आ खिगारो बेफोरनि थाखाय साम' खौ जोङो हरसे सोमनानै दोनो आरोना दैयाव ओमफफ्राय अखानायनायो जों बेखौनो सायसिगोन साम'नि दाखोनखौ गाज सिगोन उनाव साम'खौ गासिबखौबो दाखोनखौ गारखांजोबबाथाय साम'खौ दानसिगोन आरोना दाननानै उनाव साम'खौ दानखांजोबबाथाय फुसिगोन बे फुनानै गुफुर खालाम खालामसिगोन साम'खौथ' ओैनो हुवालासिनो मङाबाथ' गोसोम लेथ्रा बिनि लेथ्रा माबायानो थाजोबगोन नालाय बेखायनो बेखौ फुगोन आरो फुनानै उनाव बेयो फुरबाथाय बेखौ आरो दसे दैयाव सोमनानै दोनबावगोन
औ
उनाव ओमफ्रायो सबबायखौ मा होनो सबायाइखौ फार्स्टावनो एवनानै लाग्रोनानै उनाव बेखौ उनगोन आरोना ओमफ्राय उननानै उनाव बियो माबाबाथाय गोरलैबाथाय संसिगोन आरो बिदि बिदिनो सबायखौ मा होनो साम'खौ एवग्रोनानै मोजाङै सामब्राम फानलु होनानै एवग्रोनानै हलदै संख्रि खारै होनानै एवग्रोनानै बिदिनो एवसिगोन आरो साम'खौ गोबावैनो उनाव एवखांबाथाय जों फार्स्आवनो सबाइखौ रुनानै लाग्रोनाय जायो आरो ना रुनानै लांग्रोनानै दोनखायो उनाव बिदिनो साम'खौ मोजाङै एव खांनायनि उनाव सबायाइखौ होस'नो जोङो सबायखौ होसोमनानै बिदिनो गोबावैनो संनोसै गोदौ होनोसै
उम
मस्ला मस्लि सामब्राम गुफुर माबा माबि होनानै मोजाङैनो संनोसै उनाव ओमफफ्राय मोनहां जाबाथाय बेयावबो गंगार दुन्दियाखौ होयो आरोना जाहाथे साम जाहाथे साम सबाइ ओंख्रिया जाहाथे गोथाव जायो मोदोमो बिनि थाखाय होनानै संनानै फोमोनो आरो ना साम'जों सबाय ओंख्रिखौबो
ए आइ मा बिराद खामानियाव फैयो नङा होमबा लोग
खामानियाव फैयो लोगो बेखौ गंगार दुन्दियाखौ जोङो बाथोन देनानैबो जानो हायो आरो माखासे बेलेग बेलेग ओंख्रिफ्रावबो जों होनानै जानो हायो आरोना
अ होमबा बाथोन दनानैबो जानो हायो नामा आं मि
माथो लिरनानैबो जानो हायो लोगो गंगार दुन्दियाखौ
अ
सामब्राम बानलु होनानै गोथाव मोदोमो
मोदोमनायानो एक्सट्रा आलदा खाना बेना?
जेरै ओंख्रिफोरावबो होबाथाय बिदिनो गोथाव मोदोम मोना गंगार दुन्दि
अ ओम ओम नाथुर बाथोनफोरजोंबो होफानो हायोदां ना लोगो?
औ लोगो बाथोन नाथुर बाथोन ना बाथोन जायखिजाया बाथोनफ्रावबो हो गोसोबा होफानो हायो।
अ बिदिब्लाथ' बिराद उम बिराद मोदोमनायासो फैबाय नै आंनाव
गोथाव जायो लोगो नोंबो मालाबा संनानै नायनानै जानो हा गोन बाथोन देनानै
जागोन दे उम । नोंसिनिखैजाय दैमाया खाथियानो खोमादांना लोगो?
दैमाया खाथियानो जायो लोगो जोंनि न'नि खाथियानो जायो ।
अ होमबाथ'
साम'फोरखौ जों बेयावनो खननानै साम'फोरखौ बेयावनो खन खननानै लायनाय जायो जानो लुबैबा नाबो गुरहैयो ।
औ औ टाउनफोरनियाथ' बायनानैसो जाजोबनांगौना गासिबो बुस
औ गासिबखौबो बायनानै जानाङो जोंहा गामियाव थानाय गामिनियानो मोजां ।
ओ गामियाव बांसिनानो गासिबखौबो मोनजोबोआनो होनजायो मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै नै गासिबो ओ जानाय लोंनाय आदार गासैबो नागिरनानै मोनजोबो नङा होमबा लोगो?
औ लोगो मोनजोबो गासिबखौबो ।
बिदिनोसै आरो टाउननिया मालाय बिदिनो फैसा थानायफोरा बायनानै जानोसै बांसिनानो बेफोरजोंबो साम' खांख्राय नाफोरजोंबो माखासे बिजनेसफोरखौ एसे फालांगि खालामनो हायो ना
हायो लोगो ।
सामुफोरखौ फाननानै बर'फोराथ' जिउ खुंनो खुंनायबो बिराद
औ बर' बर' गामियाव बर'फोरनि गामियाव दै खाथिफोराव बिसोरो बिदिनो साम', खांख्राय, नाथुर, ना गुरनानै लायनानै फानहैनोबो हायो फानहैयो ।
नाथुरफोरखौबो बिराद गुरनानै फाननाय बाजाराव बिराद नुयोथ'ना लोगो?
नुयो लोगो फानो नाथुर नाथुर फिसा फिसा नाथुर जुनाय। आरो नाथुर गिदिर गिदिर फोरखौ
साम'फोरखौबो माथो एरख'ना फानलायनाय नुयो नङा होमबा?
औ फानो लोगो साम'फोरखौ एर ख'नानैबो फानो आरो ग'थायैबो फाननाय जायो।
अ साम' एरख'नायफोरा माजों माजों गोथावथाय मैथाफोरजोंबो जानाय नुयोथ' आङो ।
लोगो साम' एरख'नायफोरखौ बिदिनो मैथाजोंबो जायो मैथा बांगालफोरजोंबो जायो । ओमफाय खायफा खायफा जोगोनारजोंबो संनानै जायो लोगो।
अ गोथाव जासारोदां ना?
औ गोथाव जायो खायफाया आलुफोरजोंबो फाजा एवनानै जायो । आरो गाव गोजायैबो हारसिं फ्राय जाजायो ।
औ गोदोथ' बिदिनो बेलेग हारिफोरखौ बांद्राय जानायखौनो नुवा मोन मुगैयोसोमोन ना ओमफाय
औ साम'खौ मुगैयोमोन दाना जों बर'फोरखौ जानाय नानै गासिबबो सोलोंजोब
औ । बिसिनि संनाया बारा मोजां जानाय नङा थेवब्लाबो ।
बर'फोरनिजोंलाय सोरथो हानोना लोगो ।
थ' जाहैबाय। ओमफाय बिदिनो सम सम खबर लाबाय थाबानो जाबाय लोगो ।
औ लोगो लागोन दे ।
दिबा दोनथ'नोसै एसेयावनो।
औ दे लोगो ।
औ औ दे ।